खोनादोंमोना नोंथां?
औ नोंथां खोनादो
औ औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दोङो?
आं दासान्दि ओरैनो दोङो नोंथां।
अ अ अ ओंखाम जाबायना जायाखै नोंथां?
ओंखाम जाखांबाय नोंथां
औ औ
अ नोंथां
ओ आंथ' जाखांबाय दहाय फुङाव जानायानो।
औ
ओमफ्राय दासान्दिथ' जानाय जाथ'वाखै
औ
बिदिनो दहायो जोङो मुला द ना गोरान संना जादोंमोन आरोना
औ औ
बेनिफ्राय दायो जानो थाखाय एसे दोनबाय बिदिनो ओमफ्राय ओंखामाबो एसे आग्लायदोंमोन बेनिफ्राय ओंखामाबो एसे दैया एसे बुरजा जानाय बायदि जादों अब्लाबो एसिबां गाज्रि जायाखै बेनिफ्राय जोङो दै सोमना दोनदों आरो ना दा हराव जेनेबा दाउदै फोर दाावदैफोर एवनानै बेजोंनो जासिगोन सानदों आरो ना
औ दै एसे बुरजा जाबाथाय नोंथां ए खोबनाय खिनिखौ फोरखौ बोखारना होनांगोन आरो ना खफखौ थां नांगौ आरो ना नोंथां
औ औ बोखारदो नोंथां बोखारदो बिनिफ्राय माने एसे ओ ओंखामा एसे मोजांमोन नालाय ओ दै एसे होनानैसो सोमना दोनबाथाय गोथाव जागोन सानना सोमना दोनबाय आरो ना नोंथां
औ औ नाफोर दोङोबा औ
औ नाफोरथ' दङ दंनायालाय
दोङोबा सिफ्लिनानै बाथोन फोरिला ब्रेना जानो हागोन मोन आरोना नोंथां
खोनादोना नोंथां औ ओ बिदिब्ला जों आयदाफोर आयदा फारसे जों आवगायखानोसै जिहेथु जोंहा ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ
जोङो सावराय ओ सोलोंथाइफोरा माबायदिहाय सोलिगासिनो दङ जेनेबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ फरायनाय अनजिमाया बांसिन सिन ना फराय अनजिमाया बांसिन जानानै दङ
जोंनियाव फरायनाय अनजिमाया बांसिन नोंथां
औ औ औ औ थिगानो थिगानो जिहेथु दिनैथ' जों मिथिखायो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो जेराव जोङो ओ दिनै फरमेल फरमेल इडुकेसननि खोथाखौनो जोङो बुंनांगोन जेराव जोङो ओ मोनसे सोलोंसालियाव थांनानै जोङो ओ सासे फोरोंगुरुनि सिङाव थानाय जोङो बायदिसिना सोलोंथाइ सोलोंनायखौनो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनांगोन जेराव दिनै जों गोदोनि समावथ' जोंहा ओ जेबो स्कुलफोरानो गैयामोन नङा ओमबा
औ नोंगौ नोंथां
दिनैथ' जोंहा गामि गामि स्कुल बानायना होदों एल पि स्कुल बायदिसिना ओ दिनैनि समाव जों गोबां सोलायनायखौ नुबोदों जों गोदोनि समाव जाबायदिहाय सोलोंथाइखौ लानाय जायोमोन नाथाय जों दिनैनि समाव ओ दिनै गोबां ए आइफोरा दिनै ओ सोलोंथाइफोराव गुबुन ओनसोल फ्राव जोङो सोलोंनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव ओ जोङो सासे मास्टार एबा फोरोंगिरिनि सोलायहै जोङो बेवहाय जोङो ए आइ नि रर्बट आरिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो जोङो
ओ बायदिसिना जोङो दिनै ओ गोदोनि समाव जाबायदिहाय जोङो ब्लेक बर्डफोराव फोरोंनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ बायदिसिना जों दिनै भिडिय' बा बायदिसिना ओ टि भिफोरनि गेजेरजों जोङो अनलाइन जों फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि जों गोदोनि समाव जोङो ओ जेबो जोङो प्रेक्टिकेलि मोननो हायामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोबां प्रेक्टिकेलि जोङो मोननो हायो जेराव जोङो माबा मोनसे खोथा फोरमायोब्ला हमनानै ला माया मोनसे ओ गथ'फोरनो बबावबा बवाबा दार्जिलिंनि खोथा बुंदों बा मायबा लकेसननि खोथा दैमा दैसानि खोथा बुंदों अब्ला जों बेवहाय थाबैनो जों अनलाइन जिहेथु जोंहा बेव बेवहाय गेजेर जोंहा टिभि थाखाय बेवहाय जोङो गोख्रैनो दिन्थिनानै होनो हायो आरोना। जों बायदिसिना गोबां नुफेरि जायगा बा नुफेरि खोनाफेरि बायदिसिना मेटेरेल्सआनो जा बा बायदिसिना साइन्टिफि कनि मुवा बेसादफोरखौ जों दिन्थिनो हायो दा बेफोरबायदिनो गोबां सोलायबाय बेवहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जिहेथु दिनैनि समाव ओरैबायदि मोनसे ओ जौ फैबाय जेराव नोंथाङा प्राइभेट सालियाव ओ फोरोंनाय लोगोसे ओ सरखारि फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंगिरिफोरनि सोमोन्दै बा गथ'फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
प्राइभेटआव फरायनाया जाहैबाय प्राइभेटआवलाय मोजां फोरोङो आरोोना ओमफ्राय सरकारियाव मोजां फोरोङो सरकारियाव आरो बारा एसां गुरुतआ ना गथ'फोरखौ ओमफ्राय प्राइभेटआव मोजां फोरोङो आरो। गुरत बोसिनो आरोना फैसा होनानानै फोरोंनाय जायो नालाय प्राइभेटाव मोजांसिन फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ। नंगौ नंगौ जिहेथु जोंहा प्राइभेटाव जोबोद ओ जेनेब्ला मोजाङै फोरोंनाय जायो लोगोसेनो मा मास्टारफोरनि बिबाङा माबायदि नोंसिनिना सरकारि स्कुलाव मास्टारफोरा फैजिन्स थायो आरो प्राइभेटआव बेसेबांसो थायो फोरोंगिरिफोरा।
प्राइभेटजोंथ' आं मिथिया नोंथां सरकारिनियालाय थोजासे दोङ आरोना नोंथां। मोनसे साबजेक्टआव मोनसे मोनसे दङ आरोना नोंथां।
औ औ जिहेथु जोङो नोंगौ जोङो हाइ स्कुलफोराव जिहेथु जोंहा साबजेक्ट हिसाबै जोंहा मास्टारफोरा दंखायो नाथाय जोंहा एल पि स्कुल स्कुलनि खोथा बुङोब्ला बे स्कुलाव नोंथांमोननिया सरखारि औ खैजोनसो दङ आरो प्राइभेटआव खैजोनसो थायो।
सरकारियाव जोंनिया सासेल' नोंङो नोंथां ओमफ्राय प्राइभेटाव साबेस्रि आं बेखौ मिथिखादों नोंथां। एल पि अ आर ना सासे नोङो जोंना
औ औ बेफोरनो आरोा जों जोबोद जों जुदि प्राइभेटनि खोथा बुङोब्ला जों प्राइभेटाव जोङो सोलोंथाइखौ मानो मोजाङै मोननो हायो होनना बुङोब्ला जोङो गुबै बाथ्राया जों बेयावनो जों मोनथिखायो। जेराव जोङो एल पि स्कुलाव जोङो सासेल' फोरोंगिरि बेयो माबायदि हारसिङैनो बियो से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम हारसिं बियो फोरोंनो गोनां जायो। औ। द बियो सोर सासे थाखोखौ बबे थाखोखौ बियो फोरोंख'नो हानो। जोङो बा मिनिटबो मोजाङै फोरोंनो हानाय नङा गासैखौबो फोरोंजोबबाय लोगोसेनो जोङो मोनसे क्लासावनो जोंहा दोङो गुबुन गुबुन जोंहा साबजेक्ट जों बिमा राव सथि बिगियान इंलिस जों बबे मोनसेखौ जों फोरोंग'नो
औ
बिदिनो गोबां जोंहा उसुबिदा जानानै दं जेराव जोङो जुदि फोरोंगिरिफोरखौ जुदि जोङो एसे जुदि मोजाङै बुरजा सोनानै होयोब्ला अब्ला जोंहा प्राइभेट नि ओ फरायसा जोङो ओ जोङो बिसोरजोंबो जोङो ओ जेरैबायदि प्राइभेटनि फरायसालियाव सोलोंथाइखौ मोनगासिनो दङ' मोजां सोलों थाइ बिदिनो जोङो सरखारि ओ फरायसालिफोरावबो जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङैनो मोननो हागोन
औ नंगौ नोंथां
दिनैनि समाव जिहेथु जों आइजो माहारिनि खोथा बुङोब्ला आइजो माहारिफोरा नोंसोरनि ओनसोलावहाय आरो नोंथाङा मा सानो जेनेबा आइजो माहारिफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदिहाय दावगानांगौ होननानै सानो नोंथाङा?
दावगानांब्लाथ' मोजां दावगानांगौमोन नाथाय दावगानाया एसे खम जादों आरोना नोंथां जेनेबा बिदिनो दावा दावगादों थेवबो साख्रिफोर बिदि मोननो तान जाबाय आरोना नोंथां
औ औ औ औ नंगौ नंगौ
जिहेथु दिनै ओ गोबां बिथिङावनो दिनै आइजो माहारिफोरा नोंगौ दिनै बायदिसिना रिल्स आरि बाहायनायनि गेजेरजों बा फेसबुक इन्सटाग्राम फट' होनायनि गेजेरजों
औ
गोबां खायसेफ्रा फैसा आरजिदों नाथाय खायसे मसिफोरा मोजाङै फैसा आरजिनो हाया औ औ दा आइजो माहारिया जिहेथु दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव ओ माबायदिहाय दावगाजानो सानो नोंथां थाङा जिहेथु दिनैहाय ओ गासैबो थ' दिनै ओ एसेब्लाबो जौगाबाय दिनै आइजो माहारियानो दिनै हौवाफोरनिख्रुइ एसेब्लाबो बांसिन सोलोंथाइखौ लायो जिहेथु दा आइजो फोरा नो दिनै ओ रांखान्थि बिथिङाव माबायदिहाय दावगादों होनना सानो नोंथाङा जिहेथु द'खानफोर होनायफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदि रांखान्थिफोरावथ' एसे खम नुनो मोनो नोंथां
औ न'खरखौ माबायदिहाय जौगाहोनायाव एसे मदद खालामो जेनेबा रांखान्थियारि बिथिङाव जेरैबायदि साहा दखान होनाय बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
सा दखान होननायखौथ' जोंनि बिदि सा दखान होनाय गैया नोंथां हौवाफोरासो होयो ओमफ्राय आं बुंनो रोंला नोंथां नोंथाङानो बुंना होदो
औ औ आइजो माहारिफोरा नोंसोरनि ओनसोलाव दाबायदि दा ओ माबायदिहाय रां खा आरजिगासिनो दङ' एसे फोरमायना हो नोंथां
दा नोंथां दा दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां माइ गायनाय फुनाय इफोरनो आरजिगासिनो आरोना नोंथां
औ औ बिनिफ्राय ओ बेसेबांसो मोनो ओरैनो?
सानसेयाव तिनस' मोनो आरो नों नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ बेजों लोगोसे आरो गुबुन माबायदि मा मायाव आरजिगासिनो दङ '?
दासान्दि बेयावनो आरजिगासिनो नोंथां मानसिफोरा
औ औ लोगोसे गुबुन ओ दखान-सखानफोर बा बायदिसिना ओ साख ख्रि मावनाय सोरबाफोर दं नामा नोंसोरनियाव?
साख्रि मावनायथ' इदि रावबो गैया नोंथां
औ औ औ औ नंगौ औ औ दा नोंथाङा एसे जिहेथु जोंनि ओ आइजो माहारिफोरनि सोमोन्दै ओ साहा दखानफोर बा ओ आइजो माहारिफोरा सेरेबफोरखौ माबायदि सावो जेनेबा ओ बेनि गेजेरजोंथ' गोबां फैसा आरजिबाय दङ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथाङा
सेरेबखौ
औ औ औ औ
आं सावा नालाय जाहा न'खराव सावानालाय आं बारा मिथिलाय लाङा नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे माबानि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होबानो जाबाय। ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो ओ बिदिनो औ ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ एसे फोरमायना हो माबायदिहाय सङो साम' ओंख्रै अनला ओंख्रै नारजि ओंख्रै बेफोरखौ एसे गुवारै फोरमायना हो नोंथां
अ सबाइ ओंख्रिखो सबाइदो सामजों आरोना नोंथां
औ औ औ औ औ
सबाइखो दैदो खारै होनानै रुना लाग्रोबाय गोबोव रुबाय रुनानै रुइबाथाय सागं साबाय सानानै ओमफ्राय सामुखो इसे एवफ्रामबाय मोजां एवफ्रामबाय मोजां एवफ्रामनानै ओमफ्राय बनानै गोबाव गोदौहोबाय थाबाय आरोना नोंथां। ए बिब्दिनो ओमफाय धुन्दियाबो थानाय खमाव धुन्दिया होबाय ओमफाय धुन्दिया गैयि बोथोराव गगार धुन्दिया होबाय आरो ना नोंथां।
औ औ दाथ' ओ सबाय बेफोरखौ फाननानै गोबां ओ रां आरजिगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जेनिखि सबाय इदि फोलाबाया आरोना नोंथां बेनोना सबाइनि बागै एसां मिथिलाय लाङा आरोना नोंथां।
औ औ सबाय ओंख्रिफोरखौ जेनेबा दिनैहाय ओ संनायफोरखौ ओ गुबुन आइजोफोराबो जोंनिफ्राय सोलोंना लानो हमदों दिनै ओ लोगोसेनो ओ अनला बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथाङा ओ अनला बानायनायनि सोमोन्दै सोलोंथाइ दङ ओ नोंथाङा रोंगौथि दङ बेनि सोमोन्दै फोरमायना हो मागोदैहाय सङो
औ अनलाखौ ओ फासावनो माइरं खौ दै सोमना दोनबाय सोमना दोननानै एसे गुरै जाबाथाय इदिनो गेसें जेनेबा इदिनो फिलाखाफोराव ओमफाय इदिनो दोनबाय आरोना दोननानै दैखो सर'नो थाखाय दोनबाय दोननानै उनाव उलार नङाबा थबसिफोराव देबाय देनानै गुन्दै जाबाय ओमफाय दै खौ ग्लब ग्लब गोदौबाय आरो ना दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनाय नि उनाव ओमफाय आखाइजों ओरै फेनसारनानै ओरै इसे इसे इसे ओरै फिदिं फिदिं ओरै गुन्दैखो सारै सारै होबबाय आरोना नों ओमफाय खारै होबाय बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां। खारै सुंख्रि होना होबाय हालदैबो इसे होजायो। फुर बेग्ल' ग्ल' जायैनि आरोना नोंथां बाराद्राय होबाबो गोदजा जायो आरोना नोंथां ओरैनो एसेल' होजायो।
औ औ दाथ' ओ नोंथांजों गोबां सावरायबाय जोङो उम जेहेतु इसिबां सोलोंथाइ दं नोंथाङा अनला खारै संनाय सबाय संनाय सोलोंथाइ दं